अ हेल'।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन।
उम नोंथांजों आं दा माने बर' सावथुननि सोमोन्दै एसे माने रायज्लायनो सा न्दों आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ सावथुन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखायोआनोसै। जेनेबा माबायदि जाबोगासिनो बा माबायदि सोलायबोदों बा जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमा मा जेनेबा माबोरै जाबोदों जों बेखौथ' ए सेबाबोथ' मिथिखायोआनो। ओ थेवबो जेनेबा आं ए से बुंनो सानदों आरोना जेनेबा सावथुन बर' सावथुननि सोमोन्दै जों सावरायनो थाङोब्ला गिबियावनो जोङो ओ बर'नि गिबि सावथुन महरै जोङो आलायआरनखौ मोननो हायो। जाय माने फार्स्ट माने गिबियै ओंखारजेन्दोंमोन। माने दासिमबो माने आं सावथुनखौ नुवाखैब्लाबो माने सुबुंफोरनिफ्राय जाय जाय माने नायग्रा बिथांमोननिफ्राय माने खोनानाय मथेब्ला सावथुना जोबोरैनो मोजांमोन माने जेराव बर'फोरनि जेनबा संसार जानायनि सोमोन्दै माने एसेबाबो बेरखांनाय दङ'। ओमफाय बिदिनो जेनेबा गोदो माने गोदोनि समावहाय सावथुना माबोरै माने सोलिबोयोमोन जेनेबा ओ बेफोरखोबो जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जेनेबा जोङो बेफोर साव थुनफोरावहाय जेरैबायदि माने माबाखौ जोङो नुनो मोनोमोन जेनेबा ओ पिक्सार एबा जेनेबा जोङो जा सावथुननि महर बेखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जों आथिखा लाव गोबां सोलायबाय। गोदोनि समाव माने ओ कालारफोरा बारा माने मोजां जायामोन बा मोजां गोदोनि समावहाय जेनेबा जा सावथुननि जा दिहुननायनि जा माबा आरोना ओ थासारि बियो माने मोजां बारा मोजां जायामोन आरोना। नाथाय जों आथि खालाव नुनो मोनसै जेनेबा ओ गोबां माने मोजां मो जां सिनारिफोर नुनाय इदिनो जेनेबा गोजान गोजान थांनायाव थांनानै जाय जेनेबा सावथुनफोर खालामहैनाय बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा मोजां माने सावसिननिफ्राय हामसिन जाबोनायखौ जों माने आथिखालाव बर'फोरनि सावथुननि बेलायाव जों सावरायनो हायो आरोना नोंथां। दा बिनि गेजेरावनो जोङो माने सावथुननि माखासे मुंदांखा मुंदांखा माने सुबुंफोरनि ओ बर'फोरनि गेजेराव माने माखासे मख'जाथाव माने एक्टर बा एक्ट्रिस एबा माखासे गाहाय रल लानाय सुबुं फोर जेरै जोङो लिंसार मोनखौ मोनो रिया मोनखौ। आरो बेनि अनगायै बो जोङो मोननो हाबावो जेरैहाय बिदिनो लिपिकामोन सुबिर आरो बिदिनो जेनबा राजिबमोन। बिथांमोनानो मा ने गोदोनिफ्रायनो माने आरो जेनबा मासुममोन बिसोरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सावथुनफोर गाबोदों आरोना। जेरैहाय जों आरो गोदोनि सावथुननि जेनेबा माखासे सुबुंफोरखौ बुंनो हाबावो जेरै ओ मासुममोननि अनगायैबो जेरै ओ मा होनोमोनलाय इखौ फांफुलिमोन बिसोरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो गाबोदों आरो। आरो जेनबा बैयो सिम्फुल आरो बेबायदिनो जेनबा ओ इदिनो रिंखुमुनिमोन बिसोर माने गोदोनि मुभिफोर एबा एलबामफोर गोबां माने सावथुन गाबोदों आरोना माने बर' समाजावहाय गोबां बिहोमा होलांदों बिथांमोना। आरो बिथांमोन गैयामोनब्ला जानो हागौ माने सावथुना आरो जोंनिया एसे जौगानाया माने गाहायाव थाबावगौमोन माने बिथांमोननि दारैसो आथिखालाव माने गोबां माने जौगाबोबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। दा सावथुननि जेनेबा बेफोरबायदिखौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला जोङो सावथुननि गोदोनि समावथ' जेनेबा सावथुनफोरखौ खम बेसेनावनो जों गानायखौ नुनो मोनोमोन बा बानायनायखौ जों नुनो मोनो। मोन आथिखालाव नुनो मोनसै माने गोबां बाजेट एबा गोबां रां खरसा खालामनानै सावथुन बानायनाय बा सावथुन गानाय बेफोरबायदिखौ जों माने आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा आथिखालावहाय नुनो मोनबावो जेनेबा बेफोरबायदि गोदोनि समावहाय जेनेबा सावथुन बानायनानै जेबो जेनबा बांसिन जेनेबा बेफोरबायदि माने आथिखालनि बायदि माने दान बान्था बा एथबां मुं मोननाय बेखौ जों खम खोनायोमोन आरोना आरो गोदोनि समावहाय जेनेबा मोनसे सावथुन बानायनो थाखाय सासे एक्ट्रिस बायक फोरनि न'खरा एबा मोनसे न'खरा गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौ माने बारा आगारामोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावहाय माने मावनानै दांनानै बिदिनो माइ आबाद मावनानै जाग्रा हारिमोन माने जा जाबोबाय थायोमोन जायनि जाउनाव माने बेफोरबायदि दि बाहेरायाव ओंखारनानै सावथुन दिन्थिलायनायनि माने खाबुआ खम थायोमोन आरो आरो न'खरनि जेनेबा आरो गामिनि सुबुंफोरा गाज्रि मुं सुनायखौबो जों माने गोदोनि सुबुंफोरखौ मिथिनो मोनदों आरोना जेनेबा। सावथुन मोनसे बानायनो थांनायखौथ' गोजाननि बाथ्रा बबावबा माने बर'नि बागुरुमबा मोसानाय दोरोङारि मोसानाय बेखौ जोङो मोसानो थाङोब्लाबो जेनेबा ओ बायदिसिना गामिनि मानसि बा न'खरनि मानफोरा बादा होनाय बायदिसिना मुं गाज्रि फोसावनाय बेफोरबायदिखौसो जोङो माने नुनो मोनोमोन आरोना जायनि जाउनाव माने न'खरनि मानसिफोराबो आगारामोन आरोना बेनिखायनो माने गोदोनि समावहाय सावथुन थुन दिहुनलायनायनिथ' मोजां खाबु गैयामोन आरोना। नाथाय आथिखालावसो नुनो मोनसै जेनेबा आथिखालाव सावथुननि लाइनाव बा सावथुननि बेलेग बिथिंथिंबो थाङोब्ला जोङो गावनि माने जिउखौ दैदेननो हानाय बेफोरबायदि माने थासारिया माने आथिखालाव जाबाय आरोना। दा जों माने बे गिदिर गिदिर जेनेबा माखासे मख'जाथाव बर'नि गेजेरावहाय ओ बेफोर सुबुंफोरनि माने थासारि खौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जे बिसोरबो माने ओ सावथुननि बिथिंथिं थांनानै बा सावथुननि लाइनाव थांनानै बिसोरो माने गावसिनि मुंखौ खामायनायजों लोगोसे आथिखालावहाय दान बान्था न्था एबा माखासे बिमुंफोर एबा बिदिनो जेनेबा माखासे बान्था महर माने गुबुन गुबुन माबाफोरनिफ्राय जेनेबा बिदिनो ओ प्रडाक्सन हलफोरनिफ्राय मोननाय बा बिदिनो बायदिसिना माने ओ सुबुंफोरनिफ्राय बा बिदिनो माखासे गेदेर गेदेर सुबुंफोरनिफ्राय मोननाय बेफोरबायदि बिमुंफोरखौ जों मोननाय खौ नुनो मोनगासिनो थायो आरोना नोंथां। दा जोङो माने बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव मोननो हाबावो जेनेबा ओ गोदोनि समावहाय जाबायदि जेनेबा सावथुन मोनसे नायनो थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जालनाय जेनेबा ओ गामि दरनै दरथाम थाबायनानै थांनांलायनाय बेफोरबायदि थासारिया आथिखालाव जोंनाव गैलिया आरोना जेनेबा आथि खालाव नुसै जोङो ओ जेनेबा जोंनि खाथि खाला जायगाफोरावनो बा बिदिनो माबा मोनसे प्रग्रामफोरावनो बेफोरबायदि सावथुनखौ लाबो बोनानै खिथिफैनाय बेफोरबायदिखायनो बेफोरबायदियाव माने बेफोरबायदि सावथुनखौ नायनो थाखाय जेबो माने बांद्राय खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि गैला आरोना आथिखालावहाय। आरो बेफोरनि गेजेरजों बेफोरनि अनगायैबो माने ओ सावथुननि गेजेरजों माने सासे मानसिया गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बेफोरबायदि थासारि खौबो जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना ओ गोदोनि समावथ' जों बेफोरबायदि खौ नुनो मोनामोन मोनसे मुभि बा सावथुन नायनो थाखायनो। जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोमोन आरो। गोबां जेनेबा थाबायनानै थांनांनाय खस्थ' जानांनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन। दा जों बेफोरबायदि खस्थ' खस्थ' जानाय बा बिदि माबा मोनसेखौ जोंथ' गोबांखौनो नुनो मोनलिया दा सावथुननि गेजेरजों जोंबो जोङो गोबां माने बाथ्रा सावरायनो हायो दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा बेफोरनि बागै?
औ सावथुन ओ सावथुननि बागै ओ बर' सावथुन होननानै बुङोब्ला। बर' समाजाव गोबां गोसो बोनो हानाय गोहो दङ। जेरै सावथुनखौ नायनो थाखाय बयबो मानसिफोरानो गोसो जायो। आरो गोसो बोनो हानाय मोनसे मा होननांगौ गोसो बोनो हानाय मोनसे बेहा ओ। मोनसे गोसो बोनो हानाय बेबायदिनो गोहो दङ आरो बर' सावथुना। ओ बेबायदिनो बर' गोदोनि समावहाय आरो दानि समावहाय नोंथाङा जेरै बुंलांबाय। बर'नि गिबि सावथुन होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथियो बेनो जाहैबाय। आलायारन ओ बेबायदिनो ओ गोदोनि समावहाय मोनसे सावथुन बानायनो थाखाय गोबां सम आरो गोबां साननांगौनि गोनांथि जायोमोन आरो। जोंनि आबै आबौमोननि ओमफ्राय जों मिथिनाय बायदिब्ला मोनसे सावथुन बानायनो थाखाय गोलाव सम लायोमोन। बेखौ बानायनो आरो बेखौहाय मोनसे फुरा आबुं सावथुन महरैहाय लाबोनो थाखाय बेखौहाय गोबां खस्थ' आरो सम नांगौमोन आरो। नाथाय दानि समावहाय बे जाखांफु मुगायावहाय जौगाफुनाय बे मुगा मुगायावहाय मोनसे सावथुनखौ बानायनो थाखाय बिदिनो दान मोनथाम बा दान मोनब्रै बेबायदिल' सम लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेयावहाय एथबां मानि खस्थ' मोननायखौबो जों नुनो मोना। आरो बेयावहाय जाय फावगिरिफोरा जाय महरगिरिफोरा बेयाव फाव खालामगोन बा बाहागो लागोन बिथांमोननि थाखायबो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरैहाय दान बान्था ओ बेफोरखौ जों होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरजोंनो माखासे न'खरफोरा ओ गाव गावनि न'खरखौ खुंनायखौबो जों नुनो मोनो। नाथाय ओ सावथुनाव फाव खालामनाय बा महरगिरि सावथुननि गोदोनि समनि महरगिरि फोर बेफोरखौ बांसिनै मोनामोन होननानै आं सानो आरो। आंनि साननायाव ओ आं सानो आरो बांसिनै मोनामोन जानांगौ। ओ बेनि खायनो गोदोनि समावहाय सावथुनफोरा एथबां मानि जौगाबोनो हायाखै। नाथाय ओ दानि समावहाय गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। गोबां बेबायदिनो दान बान्थाफोर होनायजों लोगोसे जाय फाव खालामो जाय महरगिरिफोर बि थांमोनाबो गोसो जासिनो जेन बर' समाजनि थाखाय खामानि मावलांगोन बेबाय दिनो बेफोरखौबो बिथांमोननि गोसोआव साननायखौ साननाय फैयो जानांगौ आ बेबायदिनो ओ सावथुन होननानै बुङोब्ला आरोबाव जों मोनसे खोथाखौ जों बुंनो हायो जेरैहाय मोनसे ओ एलबाम मोनसे एलबाम बानायनो थाखाय दानि समावहाय साननै बा सानथामनिल' सम लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय गोदोनि समावहाय बिनिख्रुइबो बांसिन सम लानायखौ जों मोनथियो आरो। उम आरोबाव उम बेबायदिनो गोदोनि समावहाय बांसिनै ए-एलबाम फोरखौहायबो जों गोदान-गोदान बेफोरखौ जों ओंखादनायखौ जों नुनो मोनामोन दिरुनग्राफोराबो दिरुननो हायामोन मानोना बै समावहाय गोबां रांखावउरिनि रांनि गोबां ओ जेंना सोमजियोमोन नाथाय दानि समावहाय गोबां गिदिद-गिदिद ओ जाबोनो हमबाय मानसिफोरा गोनां गिदिद जाबोनो हमबाय बेजों लोगोसे गोबां गोदान-गोदान सावथुन बा एलबाम फोर ओंखादनायखौ जों नुनो मोनस दि आरो आरोबाव ओ बेनि गेजेरावनो जों बुंनो हाबावो जाहैबाय गोदोनि दिनावथ' एलबाम बा ओ सावथुन बेफोरखौल' जों बांसिन नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि समावहाय गोबां बेबायदिनो गोदान थेक्नल'जिसफोर फैनायजों लोगोसे गोबां उम साननो हनाय बेफोरो जोंनि बर' समाजाव जौगाबोनायजों लोगोसे बेबायदिनो सुंद'- सुंद' सावथुन बेफोरखौबो जों ओंखारनायखौ जों नुनो मोनसै जेरैहाय ओ गुबुन-गुबुन हारिफोरनिफ्रायसो जों बेफोरबायदि सिरियाल ओ बा द्रामा बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दा जोंनि बर' समाजावबो जोंनि बर' सुबुंफोरखौबो जों बेफोरबायदि ओ सुंद' द्रामा बा बेबायदिनो सिरियोलफोर बेफोरखौ जों बानायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा बेखौनो जों बुंनो हायो जाहैबाय जोंनि बर' समाजावहायबो गोबां सावथुननि बेलायाव गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरोबाव जौगानायजों लोगोसे बेबायदिनो गोबां गिदित - गिदित बान्थाफोर एवार्डफोरखौ जों मोननो हानायखौ‌ जों नुनो मोनसि यारो आरोबाव बिनि गेजेरावनो गोबां ओ राजखान्थि ओ दोलोफोरनिफ्रायबो राजखान्थिगिरि फोरनिफ्रायबो गोबां सावथुननि बेलायावहाय मदद होनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दानि समावहाय
औ औ
बेबायदिनो बर' सावथुना ओ बर' समाजाव गोबां बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
दा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा